हेलौ
अ अ हेलौ नों
खो-खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों
औ नोंथांनियाव आङो मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
दे नोंथां सों मा सोंथि
ओ नोंथांनि ओनसोलावहाय आथिखालाव बोथोरा माबायदि रोखोमनि जानानै दं आरो आबाद फोथाराव दाबा दा समाव माबायदि नुथाय जानानै दं नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दा बोथोरा थि रोखोमैनो दङ नांगो जखानि दै दङ बायदि दुब्लि फोराव दुब्लिफोराव जोंनि ओनसोलाव दा दैनि आंखाल गैया नांगौ समाव जोङो जोंनि ओनसोलाव दैखौनो मोनदों बोथोराबो थि रोखोमैनो होबाय थादों अखा अखा हालाय सानदुं दुंलाय बेफोरबायदि गासिबो बिदिनो बोथोरा नोंथां आरो दा दैज्लां बोथोर बोथोर होनोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गाहाय आबादानो जाहैबाय माइ आबाद बे माइ आबादखौ जोङो मावनो थाखाय जोंहा जोंनि ओनसोलाव दा एसेबां गोब्राब गोब्राब जायाखै जाउनाव दा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा दा माइ गायगासिनो माइ गायनाय माइ माइआानो जोंनि ओनसोलनि गाहाय आबाद नालाय गासैबो गायनाय फुनायाव दा मुखुबथ' दा बेफोर बेफोरबायाददिनो जोंनि ओनसोलाव बोथोर मोननैबो बोथोराव आबादखौ मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि आबाद मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद बेफोरबायदिनो मेसें बोथोराव बर' माइ होननायखौ जोंनिया ओनसोल गायनाय जायो बिथांमोननि ओनसोलनि दा बारहावा थासारि बारहावानि थासारि बेयो दा थि रोखोमै दङना गैया नोंथां
जोंनि ओनसोलावबोथ' दा बोथोर आरो आबहावाया थि रोखोमैनो दं अखा नांगौ समाव अखा हादों दायो सानदुआनो दुंदों थेवब्लाबो एथबावमानि माने जोंनि ओनसोलावहाय नांगौ जखानियानो होन जागोन मानो होनोब्ला जोंनो आबाद मावनो थाखाय सान्दुं आरो अखा मोनैनिबो गोनांथि जायो आ आबाद फोथारावथ' आबाद मावनो थाखाय जोंनो दै गैयाबानोथ' मावनो हायाना नङाना
औ औ
जोंनि आबाद फोथाराव एबा दुब्लिफोराव दा आथिखाल आथिखालाव जोङो दा समाव एबा सिगां समावहाय जोङो बांसिनानो माइ आबादखौ मावो जायनि थाखाय जोंनो फोथारावहाय दैनि गोनांथि जायो ओ दायो नांगौ जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय नांगौ जखानिनो दैफोरखौ मोननो थांदों आरो दङ आरो माने खोथिया फुनायाव जेरै खमहाय जोंनो दै नांगौ गायनो थाखाय जोंनो बेसेबांखिनि ओ दै नांगौ बेफोरबायदिनो दायो जोंनि ओनसोलावहाय माखासे आरो खावसेयाव ओ माइखौ गायजेनबाय एबा खोथियाखौ फुजेनबाय नाथाय खायसे आव माखा जसे जाहोननि थाखाय लेट जानानै दं जेरैहाय खोथियाफोरखौ थाबै खुबैयैनि थाखाय दा एसे लेट जानानै दं आरो
द
जोंनियावथ' आरो औ जोंनियावथ' आरो दा मेसें बोथोरावबो गायो नंगौ नोंसि नोंथांमोननि ओ राव जेरै खमहाय मेसें बोथोराव एबा ओ मेसें बोथोरावहाय माइ आबाद मावो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो खाय खायफाया फाथो आबाद मावो खायफाया बेसर आबाद मावो खायफाया बिदिनो माखासे सबाय दालि बेफोरबायदि आबादखौ मावो माइखौबो गायनायखौ नुनो मोनो बांसिनानो नाथाय गाहाय जागायाव फोर आबादखौ ओ माइ आबादखौ मेसें बोथोराव गायनायखौ नुनो मोनो जोंनिया ओनसोला एसे गोजौ एबा बोरि जायगा नालाय ओंखायनो बारा नुनो मोना आरो मेसें बोथोराव माइ गायनायखौ
औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो माइल' आबाद नङा माइआ माइयानो जोंनि ओनसोलाव गाहाय आबाद नालाय माइखौ बांसिन मावनाय जायो दा मेसें बोथोराव जोंनिया जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद मावखांनायनि उनाव गोबां उफेरा आबाद मावनाय जायो जाय दा ओ उफेरा आबादाव गोग्लैबाय ड्रागन ड्रागनबो गायनाय जायो कनथर मुज बोथोर लाना बोथोर दा गोबां जोंनि ओनसोलावबो खायफा जोंनि बिसोरनि एसे जान गोबां ओनसोलफोरावनो ओ दैनिबो एसे गोाब प्रब्लेम गोन उम दैनिबो जेंना नुनायखौ नुनो मोनदों जाउनाव गोजौ गोजौ जायगाफोराव दैया थाया अखा हायोब्लाबो दैया दैया माने ओ गाहायथिं ओंखाराख्लायबोना मानो गैया जाना थायो दैया बेफोरबायदि गोजौ हाफोराव गोबां अफेरा खेथि मावनाय जायो जायनि जा जायनि जाय आबादनि थाखाय दैनि बारा गोनांथि जाया बेफोरबायदि हायाव गोबां दा आबाद मावनाय जायो आरो जेरै ओ लाव खुमब्रा जिंखा केरेला मैथा भिन्दि बे बेफोरबायदि गोबां आबादफोरखौ जोंनि अफेरा आबादफोरखौ जोंनि ओनसोल थिं आङो नुनो मोननाय जादों नोंथां लोगोसे दा माइ आबाद होनोब्ला माइ आबादाबो गोबां जाद्रायाबाबो जायो ओ खमद्रायबो जाया गो गोबां थि जखानि जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माइनि आबादा एसे ओ माबोरै जायो मोजां जायो ना जाया ना गाज्रि जायो एसे नोंथाङा फोरमायना होनाय
जोंनि ओनसोलावबोथ' माइ आबादखौ जाद्राया बुंनो हानाय नङा मानिे जायगा लायै जायगा ओनसोल लायै ओनसोल गावबा गाव हानि गुना गुबुन गुबुन जायो नालाय ओ खायफा जायगायाव माने जोंनि नसुंसेनिनो ओनसोलावनो एबा जायगायावनो माइ आबादा ओरैबायदि मोजां रोखोम फिथाइ थायगोन खायफा बे दाबसे बे दाबसे जायगानिनो आरो ओ बेयावनो खायफाया आबादखौ मोजां फसल मोननाय नङा बे बेफोरबायदि रोखोमनि नुनो मोनो आरो नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो सै जों माने फैग्रा आबाद जेरैहाय ड्रागन बिनि उनाव दं स्ट्रबेरिरबु तरमुस आरो माखासे मैगं थाइगंनि बागान जेरैहाय फोरला जिंखा खुमब्रा जोगोनार आरो दंबावो जाहैबाय जोंहा थाइबें आथिखालाव एबा दानिस जुगावथ' गोबां मोननैबो बोथोरावनो एबा बोसोरावनो बोसोर थोर गासैबो दानावनो होनजागोन मानि थाइबें आबादफोरखौ मावनो मावनायखौ नुनो मोनोसै ओ जेराव जों माखासे रासायनारि मुलि एबा हासारफोरखौ होनाय नुनो मोनो जाय जोंनि देहाखौ गो बाङैनो खहा खालामो आरो बेनिखायनो जोङो हागौसेबां गावबागाव न'आवनो जोंनि ओनसोलावहाय ओ नांगौसेबां एबा गावनि न'खराव जानो आन्था बेफोरबायदि बांसिन गायनानै जानायखौ नुनो मोनो फालांगि बिथिङावथ' एथ'बां माने जौगानाय नङा जोंनि ओनसोल लाव ओ थेवब्लाबो खाय फाया मैखुन आबाद मावनानै माखासे बिथिङाव दावगानो हादों खायफाया एसे एनैखौनो गावनि जानो आनथा लाखिनानै दोननानै बेफोरखौनो बाजार जाराव फाननानै बेफोरबायदि आबाद मावनानै रां आ रजिनो हानाय एबा नखर दैदेनलांनो हानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे फोरबायदिनो ओ बेफार फालांगि खामनाय नुनो मोनोना नोंथां
औ औ नोंथां नुयो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुं ओ गोबां ओनसोलनि सुबुंफोरानो एबा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरानो गासैबो साख्रि आवला नङा गोबाङानो आबाद मावनानै जिउ खांनाय सोरबा फालांगि खालामनानै जिउ खांनाय बेफोरबादिखौ नुनो मोनदों आरो नों थां साख्रि आवलाया जोंनि ओनसोलाव हानद्रेदाव जौसे जौसे जौखोन्दोआव फ्राय थारटि थामजि जौखोन्दोसोआल' साख्रि मावनाय जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबाङानो आबाद मावनानै जिउ खाङो नालाय आबाद मावनायजों लोगोसे गोबां गावनि आखाइनि खामानि दा हेबनाय बायदि सेखाइ हेबनाय खबाइ हेबनाय बेफोरबायदिजोंबो बास जाराव लां नानै ओ फानहैनानै रां खामायनायखौ नुनो मोन दों नोंथां लोगोसे आइजो माहारियाबो आइजो माहारियाबो हौवा माहारिजों ओ ओ समान समान खामानि मावनानै बेबादिनो न'खर खुंबोननायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव औ औ दे नोंथां दे बुं औ जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो औ। आ आबाद जायखौ जोङो आबाद होनना बुंनाय जायो आबाद गैयाबानो थ' जों सुबुं माहारिया ओ थांनानै थानो हानाय नङा। खारन आबादारिफोरा आबाद मावोब्लासो जोङो फिथाइ सामथाइनि लानानै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै जोंनि ओ गांनाय उखैनायखौ जोङो सुफुंनो हायो। बेफोरबायदिनो आबाद आबादारिफोरखौ जोङो जौगाहोनाया जोंनि ओ जों सुबुं माहारिनि गासैनिबो आखाइायाव मोनसे मोनसे बिबान दङ होन होननानै आं सानो नोंथां ओ आबादारि दैनि सुबिदा दै दै थायि जायगाफोराव दैनि सुबिदा खालामना होनाय। होनांगोन। लोगोसे बेबादिनो रासायनारि हासार बाहायनायखौ खम खालामनांगौ। जाउनाव गोबां आबादारिफोराबो ओ मैगं थाइगंफोरखौ थाब देरथों होननानै रासा साइनारि हासारफोरखौ बाहायनायखौ गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनदों जाहोनाव जोङो सुबुंफोरा एबा ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ जानानै बायदि बेमार जानानै ओ थाब थाबनो बेमार आजार जानानै थैनायखौ नुनो मोनदों आंनि मेग मेगन सिगाङावनो आं नुबोदों। बेफोरबायदि जों रासायनारि मुलि एबा हासारफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला जोंनि जिउनि जोंनि थांना थानायनि मोनसे ओ जाय थि सम बे समालागि जोङो थायाबो जानो हानाय। बे बेनिखायनो ज एसेबां हायो एसेबां जोङो। गोबोर हासार जि बारि हासार बेखौ जोङो बाहाय बाहायनांगोन आरो नोंथां नोंथांनि आंनि आंनि बुंनाया नोंथांनि थाखाय नंगौना नङा नोंथां
ओ नोंथांनि बुंनायाव आं गनायथि होयो मानोना नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्राखौनो बुंदों ओ जोङो बेफोर बेबायदि रायनारि हासार बाहायनायखौ होबथानो थाखाय गामि गामि माखासे जिबारि हासार जेरैहाय ओ गोबोर हासार एबा बेनि अनगायैबो मैगं थाइगं एबा बिनि जाबोर एबा बिगुरफोरजों बानायनाय खानस्रि हासारफोर बेफोरबायदि ओ माखासे हासार बानायनायनि सायाव गामि गामि सुबुं सांग्रांथि मेल लायोबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो नोंथां
औ दे होमबा नोंथां दिनैनि थाखाय ओ एसेनोसै जा दिनैनि थाखाय दे साबायखर थाबाय दे नोंथां दे अ दे गोजोनथों